हेल'औ।
अ नोंथां मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा?
आङो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ आंबो जिरायगासिनो दं।
अ
दा नोंथांजों आङो बिदिनो देहायारि बेरामनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन रायलाय जागोनना?
औ दे रायलाय जागोन दे जोबोद मोजां आयदा।
औ दा बिदिनो देहायारि बेराम बुङोब्ला बिदिनो जोंनि देहाया बिदिनो आगोमा सम्फद बायदि आरो जोंनि दे हाया औ जोंनि देहाया गाहामै थायोब्लासो गोसो मोदोम बिदिनो मोजाङै थायो।
औ
आरो नाथाय बेरामिजों भुगिनांब्ला देहाया लोरबांबो जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो औ आरो बिदिनो देहायाव माखासे आदार थादेरसानि आंखालाव बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामफोरा सोमजियो आरो सुबुंनि देहायाव।
औ औ नंगौ
बिदिनो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनाय बेरामानो बेफोर बेरामफोरानो जादों बेफोरखौनो सन्देरग्रा बेराम बुङो।
औ
बिदिनो सन्देरग्रा बेरामा सरासनस्रायै ओ जेरै बेक्टेरिया भाइरास आरो फिलौनिफ्राय जानो हागौ हायो आरो।
औ
औ बिदिनो सोनदेरग्रा बेरामा गुबुन गुबुन रोखोमनिफोर दङ। बेफोरनि मादावनो जेरै कलेरा मेलेरिया
औ
इनफ्लुइनजा बिदिनो जन्दिस आरो टाइफएट बेफोर आरिफोरानो सन्देरग्रा बेरामनि मादाव गाहायोमोन आरो।
औ
बिदिनो सम बादियै बेफोरखौ होबथानायनि राहा लाब्लाथाय बेफोर बेरामनि फ्रायबो बारग'नायनि राहा थायो आरो।
औ
बिदिनो जोंनि आसामनि बारहावा बिदिनो आ सिदोम जानायनि जाउनावनो बेयाव सन्देरग्रा बेरामा गोबां एबा बांसिनैबो जायो आरो। बिदिनो सिदोमा आबारहावानि थाखायबो आसामाव बिदिनो एन्जाइम ओ आसामाव बिदिनो एजमा एबा
औ
गाहाय बेरामिनि अनजिमाया गोबां जायो आरो।
औ
बिदिनो औ बिदिनो माब्लाबा बे सन्देरग्रा बेरामफोरा बिदिनो मारखिनि महरबो लायो।
औ
बिदिनो कलेरा दिसतेनरि बेफोरबायदि
औ
बेरामफ्रा बिदिनो ओनसोलाव साग्लोबनानै मारखिनि महर लायो आरो
औ
बिदिनो दैजों भुगिनांनाय गोबां सुबुंफोरा थैना थैनाङो आरो बेनिखायनो बेफोर बेरामाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नांगौ रोखोमनि राहा लामाफोर लानो हायो आरो
औ
बिदिनो देहायारि रैखाथिनि राहा बुङोब्ला जेरै बिदिनो सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो दुगैनानै बिदिनो आरो जि जोमखौ बिदिनो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जायो आरो
औ औ
आरो बिदिनो औ आरो आसुगुर खानायफोरखौ सम सम हास'बाय थानांगौबो जायो आरो बिदिनो औ आदार जानायनि सिगां आखाइ आथिंफोरखौ साबोनजों मोजाङै सुनांगौ आरो बिदिनो थि जखानि आदारफोरखौ जानो जाथारनांगौ आरो
औ नंगौ
आरो बिदिनो
थारैनो नांगौ औ
बेराम बेरामनि रोखोमफोरा बेफोर जेरै बेरामखौ गाहाय मोननै थाखोआवबो राननाय जादों जेरै सन्देरग्रा बेराम एबा बास्लायग्रा बेराम
औ
आरो बिदिनो सन्देरग्रा नङै एबा बारस्लायग्रा नङै
औ
एबा बारस्लायै बेफोरबायदि आव बेफोरबायदि रोखोमाव राननो हायो बेरामखौ
औ
दा बिदिनो सन्देरग्रा बेरामा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव गुजुनाय एबा हारसिवनायनि जाउनाव बारस्लायलाङो
औ
बिदिनो भाइरास बेक्टेरिया मैखुन आरो फिसा एम्फौ एनलाफोरनो बेरामनि गाहाय जिउसा बिदिनो बेफोर जिउसाफोरा सासेनाव गादबखांनायनि उनाव बिदिनो गुबुन सासेनाव हमनो लामा नागिर नो आरो बिदिनो माब्ला बा समाव सन्देग्रा बेरामनि जिउसाया सुबुंनि देहायाव जेबो दा सासे बिदिनो गुबुननाव सिरियै बारस्लाय लांफिन आरो
औ
बेखिनि दा बिदि बेरामनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथाङा बुंनायफ्रा बेरामफ्रा जोबोरैनो गिख्रंथाव जों सनदेरग्रा होननाय लोगो लोगोनो जोङो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनियाव गुबुन गुबुन बिजोङै बास्लायो जेरैहाय नोंथाङानो बुंदांदों गुजुनाय बा हा सेवनाय बेफोरनि गेजेरजों आरो जों बेफोरखौ होबथानायनिबो जोंहा राहा दङ जेरैहाय आदारफोरखौ मोजाङै
खोबनानै दोननाय आरो मोजाङै साखि साखोन सिखोन थानाय आरो लोगोसेनो जोङो बिगुर निबो बेराम बेफोरबो बेफोरबो माने बास्लायो गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो बास्लायो बेफोर बेरामा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनाव गोबां बेराम जायो मानसि जिउआवथ' गोबां जायो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारनावबो जायो जेरैहाय जोङो जनदिस बे जनदिस एबा आमाइ मोननाया जोंनियाव जायो लोमजाब्लानो जायो देहाया लोरबां जायोब्लानो जायो ओ बेफोरो ओम मोनफा नङा मोनफा मोनसे औ भिटामिननि आंखालाव जायो जेरैहाय जोंहा मोन मोनजिथाम भिटामिननि आंखाल जायो देहाया बेफोराव जोङो बायदि बायदि बेराम नुजाथिनाय खौ जोङो हमनो हायो ओ डक्टरनि गेजेरजों
औ औ
दा बेफोर भिटामिनफोरखौ जोङो ऐ गासैबो जुदि देहायाव जुदि थाजोबोब्ला जोङो सासे गोख्रों देहा गोनां एबा सावस्रि गोनां जों बुंनो हायो दा बे जनदिस एबा आमाय मोननाया जोंना
ओ जिउसा बे हेपाटाइटिस मुंनि जिउसानिफ्राय जोङो बेराम भाइरासनिफ्राय जोंनिया जायो आरो बेखौ जोङो होबथानो हायो आरो बि बे हेपाटाइटिस एबा जनदिसफोरा जनदिस बेरामा जोंनिया दै आरो आदार बेसादजों गोसारनो हमो जेरैहाय ओ गुबुन सासे बिनिफ्राय गुबुन सासे बिदि जादला लोंला खालामोब्ला जोंना गोसारो दा बे खौ जों साखोन सिखोन खालामनाय खालाम नांगौ जायो दै फुदुंना लोंनांगौ जायो आरो जोङो मोजाङै जुदि जोथोनै गावखौ औ जुदि औ रैखाथियै जुदि खालामबाय थायोब्ला अब्ला जोङो निस्सय हामगोन आरो जोंनिया मेलेरिया मेलेरिय बेरामा जाबाय जोंना जो एनपिलिस थामफैनिफ्राय जायो बे थामफैखौबो जोङो होबथानो थाखाय जोङो मुस्रि सोनांगौ आरो आरो हामजाथाव मुलि जायोब्ला जोंहा निस्सय हामगोन नङा होमबा
औ औ औ
पलिय' बा पलिय' बेराम बेबो मोनसे बेराम आरो आखाइ आथिं थिं जोंना ओ माबा जाना थायो एसे नोरजिया बायदि जानानै थायो बियो पिकरना भाइरास होननाय मोनसे बेराम दङ भाइरास दङ बेनिफ्राय जोङो जायो बे बे रामा आरो ओ गुजुनाय गुंग्राय ओ गुग्राय बायदि गनायनिफ्राय जायो आरोना
औ औ
दा जोङो जोङो होन नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आ बास्लायै एबा गुबुनाव बास्लायग्रा बे फोरबायदि बेराम दङ होननानै बुंदों नोंथाङा
औ औ
दा जोंना बास्लायै बेरामा जोंना सासेनियावल' जाबाय थायो आरोना सासे खौनो ओरैबायदि हमथाबो माने औ बेरा बिराद खस्थ' सैनांगौ जायो औ दा जोंनाव आरो जोबोद गिथावना गिथावना बे बेराम दङ जाय बेरामा जुदि जायोब्ला जोङो ओ जिउआबो जोंना जोबलांनो हागौ नङा होमबा आरो जोंहा टि भि टि भि होननाय मोनसे बेराम दङ आ बे बेरामाबो जोंनिया गुजुनाय हागादै बायदि बायदिनि गेजेरजों जोङो माने गोसारनो हागौ बा सन्देरनो हागौ बेफोरबायदि खौ जोङो माने औ मुलि जायोब्ला जों हामजाथाव ओ टिकखाफोर लायोब्ला जोङो मोजाङैनो जों माबानो हा गोन आरो दा जोंनिया बेफोर औ बेफोर बेरामफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय बेफोराव मोनसे नङा मोनसे जोंना भिटामिननि आंखाल जायो नालाय जोङो हमनो हायो ओ जेरैहाय जोङो स्कारभि जे जायखौ होनो बिगुरनि रोखोमसे बेराम ना बे स्कारभि बेरामा जोंनिया भिटामिन भिटामिन सि गैयाब्ला जायो होननानै जोङो मि नथियो आरोना आरो औ थै रानलांनाय बेरामा आरो मानसिनियाव बिराद जायो आरोना बे बेरामा आरो भिटामिन भिटामिन टुयेल्भनि थाखाय जायो होननानै जोङो बेखौ मिथिगौ आरो आरो मानसिफ्रा दे बैसो जायै समावनो बिगुर थन्थ्र' लाङो जे मोखांफ्रा बा आखाइनि बिगुरफोरा बा मोदोमफोरा थनथ्र'लांनाय बियो मोनसे बेरामसो आरो बे बेरामाबो जोंना भिटामिन थ्रिनि आंखालाव जायो औ
दे होमबा नोंथां
दे
ओ समा जाबाय दोनथ'नोसै
औ-औ दे औ-औ दे-दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय दे